खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो नोंथां
नोंथां आंथ' दा ओरैनोसो दङ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो जोंनि बर' हारिनि दो रोङारि ओंख्रि ओंख्रिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ जोंनि बर' समाजावहाय मा मा मैगं एबा मा मा ओंख्रि जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओं ओंख्रि बुङोब्ला जोंहा जों मख'नो हायो जि बियावनो जोंहा अनलाजों दाउ
औ औ
आरो सबायजों सामु बा सबायजों दाउ आरोबाव नारजिजों अमा
आरो खारदै ओंख्रै
औ
औ नंगौ नोंथां बिनि उनावहाय जोंहा अनला ओंख्रि बुङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखौबो जों गोबां रोखोमै स संनो हायो आरोना जोङो जेरै अनलाजों दाउ अनलाजों मैगं गोथां बा अनला अनलाजों औवा मेवाइ बायदि बायदि जों गोबां रोखोमै संनो हायो आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ बोरैहाय संङो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगोन बिनि थाखायनो जोङो जाखिनि माइरं नांगौ जोङो बैखिनि माइरंखौ गिबियावनो दै जों सोमना से घन्टासो बिनि उनावहाय जोङो बैखौ माइरंखौ एसे फोरानस्रोनानै जोङो बेखौहाय गुन्दै बानायनाय जायो जोङोहाय गोदोहाय गोबाङानो दिं खि बा उलाराव देनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा मिक्सार मिसिन बा ग्रिन्डार बेफोर बो मोनफैबाय बिनि थाखायनो बांसिनानो मिक्सार मिसिनाव गुन्दै बानायनाय जायो बेहाय जोङो बानलु, सामब्राम गुफुर, हाइजें होननानै जों बिखौ गुन्दै बानायना लाग्रो नाय जायो गिबियावनो बिनि उनाव जों दावजों सङोब्लाथाय जों गिबियावनो दाउखौ साफा खालामखांनानै जोङो दाउखौ मोजाङै सुना लानानै एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो नांगौ बायदि जाखिनि मस्ला नाफोर नांगौ बैफोर मस्लाफोर खौ जों बेयावहाय होग्रोनानै लानाय जायो । बिनि उनावहाय जोंहा बै बेदर एवनायाव दै होनानै बेवहाय खारै एसे होनानै औ जों जा अन गुन्दै देनानै लानायमोन बै गुन्दैखौ आखायजों एसे सास्रो सास्रोयै गारबाजों मोजाङै एरै एरैहाय जोंहा होनाय जायो। गारबाखौ जोङो मा नो एरनांगौ बुङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिया जाहाथे गथा जाया बिनि थाखायनो जोङो एरनो गोनां जायो । बेनि उनावहाय जोङो थामजि मिनिटसो थानाय उनाव संख्रिफोरखौ सखिनानै बेखौ जोंहा खांनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां मोननिथिं मा मा धोरोङारि ओंख्रि जानाय जायो बा संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानो हागोन नामा?
औ नोंथाङा सोंनाय लेखा आङो फोरमायना होनो आखायाव लाबाय नोंथां, ओ जोंनि बेखिबो बेबायदिनो जोंनि बर'नि धोरोङा रि ओंख्रि होनोब्ला जोंना गोबां दोङो आरोना नोंथां, बेबायदिनोहाय जोङो गिबियावनो दोङो ओ नारजिजों अमा बेनि उनाव दोङो सबायजों साम', ओ मैथाजों एम्फौ लाथा, एम्फौ लाथाजों अनला बा अनलाजों दाउ बा अनला जों औवा मेवाइ बेबायदिनोहाय थास' बिबारजों अमा बेदर ओ गोबां रोखोमनि जोङो बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। गोदो आबै आबै मोननि समनिफ्रायनो जोङो बर' फोरनि धोरोङारि बे ओंख्रिखौ जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। ओ नों थाङानो फोरमायना होलांखाबायदि अनला ओंख्रिखौ माबारैहाय सङो होन्ना, बिदिब्ला आङो नोंथांनो दा सबायजों साम' बेखौ आङो माबारैहाय सङो बेनि सायाव नोंथांनो फंनैसो फोरमायथिना होनो आखायाव लाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोङो गिबियावनो सबायजों साम' संनोबोला जोङो ओ खाथि खालायाव थानाय फुख्रि बा दैमायाव जोङो साम'खौ खन्ना लायग्रोनांगोन आरो नोंथां‌। जुदि जोंनाव खाथि खालायाव फख्रि एबा दैमा गैाबा जोङो बारावहाय थांनानै हाथाइनिफ्राय जोङो साम'खौ खनना लाबोनाय जायो आरो ननानै थ बेनि उनावहाय जोङो लाबोखांनानै बाल्थिङाव सोमना दोननाय जायो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ सोमखांनानैहाय हरसेबा हरनै सोमना दोननाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि ओ जोङो मानो सोमनानै मानो सोमनानै दानोलुनोब्ला जेब्ला बियो दैयाव थागोन अब्ला बेयावहाय ओ बिसोरो हा जायो नालाय बे हाया जेनेथे खिगार जोबनो जुबो बेनि थाखाय जोङो दैयाव हरसे सोमना दोननाय जाग्रोयो आरो ना नोंथां साम'खौ
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोङो जि दिना खालि जागोन बे दिनाखालि बेनि दाखोन खौ गारनानै जोंङो दसे सोमना दोनना बिनि खिथुखौहाय दाननाय जायो आरोना नोंथां दानखांनानै जोङो बेयावहाय माराम थायो जेब्ला जों बे मारामखौ मोजाङैनो सुना लाग्रोनांगोन सुखांनायनि उनाव जोङो बेयाव मारा मा जाहाथे मोजाङै खारनायनि थाखाय जोङो एसे गोखैबो होनाय जायो आरोना नोंथां। बेखौ सुखांनायनि उनावहाय जोङो सबायजों संनोबोला जोङोहाय जेरै जोङो ओ साम'खौ गिबियावनो थाव बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होननानै एमफ्राम गोरनायन उनाव बिनो जोङो सबाय खौबो होनानै। दै होनानै सबबायखौ रुइहजासे गुरै खालामनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बे। बेयावहाय खारै खारैखौ होनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो साम' एवफ्रामना दोननाय। खौ होनांगोन आरो बेनि उनावहाय जोंङो बियो जेब्लाना आदा गन्थ दाज जायो अब्लासोना जोङो मोननो आखायाव लायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओ बानलु संख्रि नायनानै ओ जोङो बेयावहाय मोनां मोनां जाबोला जोंनि बर'नि बिदिनो गंगार दुन्दिया होनो जायखौ आरो गुबुन फोरावहाय जोङो ओ खासिथारा होननायबो जायो आरोना नोंथां बेखौ होनाय जायो नोंथां जोंनि बेखिहाय बेबायदिनो सबायजों साम'खौ बेबायदिनो जोंनि बेखि सङो आरोना नोंथां बेनि उनाव। हाय नारजिजों अमा नारजिजों अमाखौबो बेबायदिनो सङो। गिबियाव जोङो नारजिखौहाय माबोरैहाय बानायो होनोब्ला फाथो फाथो गोरलै बे फाथो गोरलैनिफ्राय जों नार्जिखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
खौ खानानै बिनि बिलाइखौ खानानैहाय जोङो फोरानना लाग्रोयो फोरानखां उनावहाय बेखौ जेदिना जागोन अब्लाना जोङो बेखौ दैयाव सोमाबना दोनग्रोन। जायो आरोना नोंथां जाहाथे बेनि गोखाफोरा एसे खम जायो बेनि उनावहाय जायफोरा बांद्राय गोखा जानो हाया बिसोरो रुगारनाबो लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव रुगार खांनानै। जोङो सागंजों दोलो दोलो नाग्लि नाग्लिनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो ओ अमा बेदरजों संनोबोला थाव संख्रि बानलु होनना एवफ्रामना लाग्रोनांगोन अमा बेदरखौ बेनि उनाव उनाव जो ओ नारजह खारै होनानै दै होनानै दसे गोदौ होनानै जोङो एवफ्रामना दोननाय अमा बेदरखौ होसननानै होनाय जायो आरोना नोंथां होसनखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओ नारजिजों अमाखौ जों ओ जानाय जायो आरोना नोंथां। आं नोंथांनाव ओ फंसे सोंथि सोंनो नागिरदों ओ बे जोंनि ओंख्रिफोरावहाय दि खारै बाहायो बे खारैखौहाय माबोरैहाय बानायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां खारैखौ जों गिबियावनो बांसिनानो थालिर दंफां खालामनाय जायो थालिर दंफांनिफ्राय जों खालामोबनो जोंनि खारैया बांसिन गोबाब आरो ओंख्रि जानायावबो गोथाव जायो होननानै जोङो गिबियावनो थालिरनि बिलाइ बा थालिरनि मादा आ। बेफोरखौ जों दानफायना लाबानै थालिरखौ जोङो फिसा फिसायै महरै जिरनाय जायो‌। बिनि उनावहाय जोङो बैखौ सान्दुंङाव लामनाय थायो जेब्लानि बियो गोरान जागोन अब्लासो जोङो बिखौ। जमाहायै बुथुमनानै सावनाय जायो आरोना। बिनि उनावहाय जों बैफोर गुन्दै। खौ दै एसे गुसु खालामनानै दैजों मोजाङै लगायग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बैखौ सानद्रिजों सालिनाय जायो आरोना बिनि उनाव जा गुन्दै गनाय बि खौसो जोङो खारै महरै मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथांनिसिमबो आङो मोनसे सोंथि सोंनो सानदों
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा एम्फौ लाथाजों मैथाखौ माबोरैहाय संनाय जायो नोंसिनि ओनसोलावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां औ आ मैथाजों एम्फौ लाथा माबारै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो एम्फौ लाथाखौहाय सोरबा सोरबा जायो जेरै जोङो रुनानै लाग्रोयो आरो ना नोंथां सोरबा सोरबा बेनि उनावहाय जोङो रुवा लासिनो नोबो डाइरेक्ट ओ एवजायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो रुना लानानै जोङो थावाव एवफ्र्रामग्रोनाय जायो एवफ्र्रामखांनायनि उनाव बिदिनो ओ पियास बानलु संख्रि होनानै जोङो एम्फौ लाथाखौ एवफ्रामग्रोना जानो लानाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय बेबायदि बिदिनो जोङो मैथाखौबो एवफ्रामना ओ एवना लानानै बेवहाय दोलो दोलो नाग्लिखांना नै दै होनाय जायो आरोना नोंथां दै होखांनानैहाय बेयाव संख्रि बानलु होना जोङो एवफ्रामना लानाय एम्फौखौहाय होनाय जायो आरोना नों थां एम्फौखौ होखांनानै बेबायदिनो जोङो ओ गोबाव जेन'बा जोङो ओ आधा घो ओ संनाय जायो बेनि उनावहाय जेब्ला बियो ओ मोनगोन दैया एसे राननो हमगोन अब्लाना जों बेखौ खांनानै जानाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ खौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ